नोंथां खुलुमबाय औ औ खोनादों दे दे नोंथाङा मा बिथिङाव औ
ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरफिनबाय।
औ गोजोननाय थाबाय।
नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ आं ओ थारैनो आं नोंथांजों लोगोसे जोंङो जोंनि गा जोंनि गाननाय जोमनायनि बागै रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन।
ने आ गाननाय जोमनाय बेनि सायाव सावरायनो होननानै आ नोंथाङा कल खालामदों आर
औ औ नंगौ नंगौ दा नोंथाङा आ-आंजों औ जोंनि बर समाजाव ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि
औ
हिनजाव बर हिन्जावफोरा मा मा गाननाय
दा आं बेखौ फोरमायनो सानबाय आ जोंनि बर समाजखौ समाजनि जोंनि जि हारिमु बे जोंनिया हारिमु ओ जोंनि जि बेखौ लाखिनाया जोंनि बर' आइजोफोरानो माने जोंनि ए गावसिनि गाननाय जो जोमनायजों मुलुगाव सिनायथि होदों आरो जोंनि बर' समाजखो, दा बे बिथिङाव जोंहा दा दखना दङ फास्रा दङ।
औ
जोमग्रा दङ बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां दङ गाननाय-जोमनाय आरनाइबो दङ दा बेफोर बेफोरखौ जोंना थ' जि आइ टेकबो मोनलायनाय जाबाय नोंथाङाथ' मि थिखागौ बेखौ
औ -औ थारैनो,
औ-औ दे नोंथाङा माबाफोर सोंनो दंबावो नामा?
ओ नोंथाङा जे बुंदों
औ
जे जोंनि उम आ, बर' सम बर हारिनि आइजोफोरा जे गावनि गाव जोमनाय जमुखौ लाखिनानै दोनदों। थिग बेबायदिनो हौवासाफोराबो ओ बेफोरबायदि ओ बेलायाव एखे नामा?
औ बेफोरबायदिनो जोंहा हौवा माहारियाबो जोंहा ओ बिफाव दङ गोबां। जेरै जोंनि बर' बर'नि गामसा बयजोंबो मिथिजानाय गामसा बे गामसायाथ जोंहा दा गोमो-गोमो, गोथां आगर आगरजों एरफबनाय जाबाय, दा बिदिनो जोंनि बर' समाजनि जि हारिमु बेखौ ओ सिनायथि होनायाव माने माने हौवा माहारियाबो माने उन जानानै थायाखै आरो औ, दे नोंथाङा माबा सोंनो दंबावो नामा?
ओ दा जोङो ओ जोंनि बर' समाजनि बा ओ हौवा बा हिनजाव बा आइजो माहारिफोरा जे गावनि गाननाय जोमनायजोंनो माबायदि ओ सिनायथि होनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बेथ' जोबोद मोजां सोंथि, जोङो माबायदि सिनायथि होनो हायो बेथ' सोंनाया जोबोद गोनांथिथार नङा होमबा?
औ - औ
दा जोंनि बर' समाजखौ बुहुमाव माबायदि सिनायथि होनो दोङ बुंदों बुङोब्ला जोंनि ओ बर' समाजनि जि गानग्रा दखना बेथ' जोंनिया मिथिंगानि महरजोंनो ओ बुं मिथिंगानि समायना महरखौ एबा गाबखौ लानानैनो ओ दाना बानायनाय जादों। जेरैबायदि जोंहा गोमो, गोथां ओ गोजा बेफोरबायदि आगरजों एरफबनाय जायखौ माने जों बर आइजोफोरा गाननानै थाङोब्ला गुबुना माने ओ उनफिनना नायनो गोनांथि जाखाथारो आरो दा बेबायदिनो ओ जोंनि ओ समायनाजोंनो माने जोंनि बर समाज नि बे दखनाखौ गानना थाङोब्ला माने ओ बर समाजनियानो होन गुबुन समाजनि जाया बे दखनाखौ गानोब्लाबो माने मासे सिखिरि एबा माने सोरबा हारसिं थाङोबाबो मासे सि आरो सोरबा जयै माने थाबाय लाङोब्लाबो गानफबनानै अब्ला सिखिरिजों माने बुंफबनानै थानाय मोनसे बिबार बारि जों गोबां मानसि एबा लिरगिरिफोरा माने रुजुयो आरो बर समाजनि बे द खनाखौ दा बेबायदिनो बर समाजनि दख खनाया बरखौ माने मुलुगाव सिनायथि होदों आरो औ दे नोंथाङा मा फोरमाय ओ माने सोंथि सोंनो दंबावो खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना
औ
औ दे नों
आनायखौ लानानै उनाव माबा सोङो
औ औ दा नोंथाङा नोंथाङा माने आंनो नोंनि समाजनि मा हारिमुनि बागै माने नोंनि जोंनि गाननाय जोमनायखौ लानानै ओ जि बे दखना फास बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो गोसो जानायखौ ओ मोननानै आं गोजोननाय मोनबाय ओ दा नोंथाङा बे दखना फास्रानि बागैनो बेखौ माबायदि बानायो बेखौ नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा? खोनादोंना नोंथाङा? खोनादों आं जेबो खोनायाखिसै नोंथां
अ अ औ दा खोनाबाय दे आं
खोनाबायदे
औ दे
ओ नोंनि औ
माबा सोंनो दं नामा आंनाव
औ औ आङो नै बर समाजनि बागै नोंथाङाथ सासे आइजो माहारि नि सासे ओ औ बे निखायनो नोंथांनियाव आं माने बे गाननाय जोमनायखौ माबायदि बानायो मा मा मा आगरखौ ओव बानायो बेफोरखौ आं नोंथांनिफ्राय माने गुवारै मिथिनो लुबैदों आरो
औ थारैनो हागोन दे ओ जोङो जोंनि जोङो जोंनि बर हारिनि गाननाय जोमनाय खौ माबोरै बानायो बा बेहाय माबायदि आगरफोर बेरखांहोयो होननानै ओ बुङोब्ला जोङो बे दानिल खोथा नङा बेखौ जों गोदो गोदाय ओ आजै आजौ बा आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बेयो सोलिबोबाय थानाय गोदोबो औ गोदो बो जेब्ला ओ जोंनि ओ बै समाव माने ओ गाब फोरनि जेबो ओ दिहुनथाइ गैयामोन बै समावबो माने जोंनि बर आइजोफोरा मिथिंगानिफ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिबार फिथाइ बिलाइ बायदिफोरनिफ्राय ओ गाबफोर बुथुमनानै उम ओ खुन्दुंफोरखौबो जोङो नआवनो फिसिनाय इन्दि ओ खुन्दुंखौ थुननानै इ ओ खुन्दुं खालामनानै बेवहाय गाबहोयोमोन आरो बेजोंनो ओ बर आइजो फोर नआवनो ननि साल खुन्थायाइावनो ओ माने सोंनानै आरो बेवहायनो दखना बा फास्राफोरखौ दानानै गोदोनिफ्रायनो गानोमोन दा बेफोरो ओ जि दानायाव जि दानाय बेलायाव जोंनिया समाय होनो थाखाय ओ बायदिसिना गाब गाबबो जाबाय नालाय समायहोनो थाखाय बायदि रोखोमनि आगरफो फोरबो एरखाङोमोन बैफोर आगरफोरखौ ओ जोंनि बर आइजोफोरा मिथिंगानिफ्रायनो ओ सोरजियोमोन जेरै ओ इसान दानाय थिलिनिफ्राय ओ दाउफोर बेरनाय नुहरोब्ला बेखौबो थाब ओ गोसोजों साननानै आगर एरोमोन
नांगौ नोंगौ
हाजो हा हालानि गुथाय खौ नायनानै मोन लाइ आरो बिबार जेरै दिंखिया बि
औ
बिदिनो दिंखिया बिजौ थाइगिर बि बार ओ दाउ दाउ खुसिया आरो नि बेफोरबायदि मिथिंगानि जिब जु जुनार बा मा दाउसा हाजो हाला बेखौ नायनानैनो आगरखौबो ओ जोंनि दखना बा फास्राफोराव एरखांनाय जायोमोन दा बै फोर नेमखान्थियानो बै फोर ओ दिनैसिमबो नाथाय
औ
आरो जेरैबादि समाबो सोलायबाय नालाय समजों गोरोबनो थाखाय। ओ गाव गावनि। खामानिखौ गोरलैयै दिहुनो थाखाय। दानिया बिगियानारि खान्थिजों दिहुननाय। बायदि रोखोमनि आगजुफोरजों बाहायनानै। समखौबो खम समायाव एंगारनो हायो आरो गोबां जोङो गाननाय जोमनायफोरखौ खम समावनो। गोबां दिहुननो हानाय बायदि मेसिनफोरजों दिहुनन्नायफोरखौ जों दाना नुनो मोनसै ।
नंगौ नंगौ नंगौ । नोंथांनिसिम नोंथांङा दे। एसेबां गुवारै माने बे गा जोंनि गाननाय जोमनाय आगर फारसेनिफ्राय लानानै नोंथांङा जोबजासिम गुवारै मोजांङैनो फोरमायना होबाय। ओ नोंथांनिसिम। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। दा नोंथांङा औ सम जाबाय।
ओ सम जाबाय होमबा नोंथां। जों जोंनि गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनायखौ
औ दे उननि समफोराव जुदि। जुदि खाबु आरो सम थासारिया मिलायोब्ला गुवारै सावरायफिनगोन दे गोजोन्थों दे गोजोनाय गोजोन्थों।